हेल' खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंथांसिम नोंथांनिसिमबो
औ नंगौ नोंथां जों दा दैज्लांनि बागै ओ जेरै जोङो गायनाय फुनाय जेरै आबाद मावनाय जेरै जोङो बेखौनो नोंथांनिसो आं एसे एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ जोङो दैज्लां बो बोथोर होनोब्लाथ' जेरै आबाद मावनाय जेरै मैगं थाइगं ओ जेरै ओ थास' मैगंखौ जों गा-गायनाय जेरै थास' थास' बेदरखौ जोङो ओ गोजां बोथोराव मोनजाहैनाय बेफोरबायदि आरोना
औ नोंथां थारैनो
जरै दैज्लां बोथोर होनोबाथ' जेरै जोंङो आबाद मावनायबो जायो जेरै जोङो मा ओ माइनि आबाद जेरै जोङो माइखौ फास्तावनो जोङो माइलिखौ सानै ओ माइखौ जों साननै सि-सिगां सोमनानै दोननाय जायो आरो जोङो बे माइलि ओ बे माइलिखौ जोङो जेरै ओ सानैनायनि उनावनो बोखांफिननाय जायो आरो जोंङहा खामसालियाव जेरै थास' बिलाइ एबा बस्थाफोरजों जेरै जोङो गाजा बेरनो थाखाय जों आरो साननैनि सिगां जों साननै सिगां जोङो बेखौ खोबनानै दोन दोननाय जायो आरो दै दै सस्रिनानै फेनस्रा दोनो आरो जोङो
औ नोंथां थारैनो
औ आरो जेरै जोङो बेखौ फेनस्रानानै जेरै जोङो ओ दुब्लि फोथारखौ जोङो खाराय नानै लानांगौ जायो जेरै जों बेखौ नि उनाव जेरै जोङो ओ आगोलथ' जोङो गोबोरसो गोबोरखौसो बांसिन होननाय नुयोमोन जेरै मोसौनि हासार होननानै जोङो जेरै मोसौनि हासार ओरै होननानै जोङो आगोल बांसिन होनायखौ जों नुनो मोनोमोन दाथ' जेरै जोङो बाय गोबां हखार इउरिया बायदिसिना होनानै जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया जौनायनि थाखाय
औ आरो जोङो बे खोथियाखौ ओ मास मोनसे बा मास मोनसेबो नाङा दानिया खैथा जौनो थाखाय जोंङो बेनि सि सि सि मोनसेनि सिगांनो एसे थाब खुनानै जोंङो ओ आब ओ दुब्लि फोथारफोराव जोंङो माइखौ ओ माइखौ गायनाय जायो आरो जेरै जों हालवनानै दानाथ' जोङो मोसौदों मोसजों हालवनायखौनो नुबोला जेरै जोंङो टेकट टर ट्रेक्टरफोरजोंसो बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनो
जेरै माइ फिथाइ मोनहांबाबो जोङो जेरै ओ मा होनोमोन बेखौ जेरै जोङो ओ ट्रेक्टर जेरै माइ हाग्रा मेसिन बेबो ओंखारबाय जेरै मारा नाग्रा मेसिं बेबो ओंखारबाय जेरै मानसि खस्थ'आनो गैला जेरै मेसिनफोरजोंनो ओ सब बुस्थुआनो बानायजानाय जेरै जेरै मानसिया जेरै खस्थ' खालामनांगौ गैला आरो जेरै माइ हानाय मारान नानाय जों आगोल आगोलोलो जोङो मारानखौबो जोङो मोसौजोसो नायोमोन आरो जेरै दैज्लां बोथोराव मा मा गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना मा मा माइ गायनाय जायो?
दैज्लां बोथोराव आसु माइ गायो आसु माइ गायो जोसा गायो माइब्रा गायो
औ
बायदि बायदि रोखोमनि माइ गायनाय जायो
दानि जुगाव थ' जो
नोंथांनिया नेट नाङाखै औ खोनादों नेटना होाखैमोन
ना समायखौ आगोल आगोलनि आगोलनि बायदि जेरै जों गाय जोबोद माने बेयो बाख्नायजाथाव आरो आसु माय होनोब्लाथाय
औ नोंथां
औ थारैनो जेरै दा जोङो बुंनो थाङोब्ला आसु माइ ओम जेरै गोबां रोखोम दङ माइसालि माइ आरो जेरै रनजित बाहादुर खरमा माइ माइ बे खरमा माइफोरखौ जोङो जेरै मे ओ सें बोथोर बायदियाव गायनाय जायो आरोना जेरै जोङो मा माइखौ खननै गायनाय जायो नालाय दै मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोराव जों बांसिनानो माइखौ सोरबा सोरब सेल' खनानै माइखौ बासिना गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन ओनसोलाव माइखौ बांसिनानो गायनाय जायो बे सरमा माइफोरखौ जेरै बेखौ मेसें बोथोरफोरसो बांसिनानो गायो
औ नोंथां थारैनो
जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोराव थास' गायनाय जायो आसु थास' आसु थास' गायनानै बिनि बिबारखौबो मोननाय जायो बिनि बिबारखौ मोननानै फाननाय जायो
औ फाननाय जायो जोंनो रांनि गोनांथि जायो नालाय
औ
औ आरो जेरै आरो जेरै जोंङो औ
औ बेफोरखौबो मोननायसै
जेरै नोंथांमोना जेरै पाट केरेला होनो नालाय जोंनि बर'आव आरो खायसे खायसेया जेरै
औ नोंथां थारैनो
औ जेरै ख्रिला आरो रैमालि फिथायखौथ नोंथा मिथि खागौ जांगौ जेरै जोंनि आनारसबो होननाय ज आरो जों रैमालि फिथाइ बांसिन होनो आरो
औ
औ बुंनो थांङोब्ला जानाय बुस्थुआथ जेरै जोंङो खारं खान्दाय बिबार खारं खान्दाय जों बयलार बेदर हारं खान्दायजों अमा बेदर आरो गोबां रोखोमनि औमा मेवाइजों अमा बेदर जों अमा मेवाय अमा बेदरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथाङाबो जाफेरबायना नोंथां बेफोरबायदि औवा मेवाइजों
औ जाफेरबाय नोंथां
औ नों जों बेफोरखौ मैखुनफोरखौ जोंङो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो आरो मैखुंङाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जों बासिनानै जानांगौ आरो जेरै जोंङो बे फाग्लाबो थायो बेसे फाग्ला जाथिसे मोनसे थायो जों बेफोरखौ जानाय जाया आरो जों मोजां मैगंफोरखौ जानाय जायो बासिनानै
औ नोंथां थारैनो
औ आरो जोंङो जायोब्लाथाय जोंङो ओ थन्द्रा मैगं होननानै बुंनाय जायो जेरै दैमा दैमा थायो बेयो
औ नोंथां
औ थनद्रा मैगं ओ हेलाइसि मैगं आरो मानसिथिया मैगं बेफोरखौ जों बांसिनानो जानाय जायो जों बर' फ्रा आरो गुबुन गुबुन ओन ओनसोलनि मानसिफोराबो बेफोरखौ बांसिनानो जायो जेरै हेलांसि मेगं गं ओ दन्द्रा मैगं बेफोरखौ बायदिसिना आरो बुंनो थाङोब्ला जोंङो
औ जोंनिखि थास बिट्रिस होननाय बुंनाय जायो खोनादों नोंथाङा औ जेरै जोंङो बेफोरखौ जायो आरो जेरै बेमार आजारनि थाखाय जोबोद भिटामिन दंङ आरो बेहाय थास' मिथुरि होननायाव जोबोद जानांगौ आरो जेरै जों बांसिनानो थासखौ जानांगौ जेरै भिटामिन थायो नालाय मिनारेल मोनो जोंङो बेफोरखौ जानानै जेरै बुंनो थांङोब्ला थ जेरै जोंङो थासखौ गासैखौबो जाजायो बेनि बिगुरखौलसो जों जानायानो जाया बांसिनानो
औ नोंथां थारैनो औ
आरो बुंनो थाङोब्लाथ जेरै जोंङो दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायदों नालाय जेरै जों माइब्रा माइरंखौ जेरै जों बांसिनानो गायनायानो जायो जों बरफ्रा आरो माइब्रा माइरंखौ जेरै जोंङो ओ मागो दमासियाव नांगौ जायो होमबा नंङा होमब्ला नोंथां औ जों मागो दमासियाव बांसिनानो जानाय जायो आरो जोंङो बेखौ ओ ओ फिथा बांसिन जानाय जायो मागो दमासियाव खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथाङा औ खोनादों नोंथां
दमासियाव बांसिन फिथा जानाय जायो आरो जों मा दमासियाव मा मा फिथाइ जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जेरै माइब्रा माइरंनि फिथा?
माइब्रा माइरंनि फिथा थावनि फिथा एन्थाब फिथा
औ
बायदि बायदि रोखोमनि जानाय जायो
औ आरो जोंङो बेखौ ओ माइब्रा माइरं दि होनदों जेरै जोंङो हुगुमा फिथाबो जाजायो माइब्राख माइरंखौ जेरै आथा आथा जायो नालाय जोबोद गोथाव जायो आरो जानो हमनानैबो जाजायो जोंङो माइब्रा माइरंखौ आरो जोंङो माइब्रा माइरंनि ओ जेरै जुमायबो बानायनो हायो। औ जेरै जुमाय होनोदि जोंनि बर'आव जेरै जुमायफोराबो जोबोद गोथाव आरो जोंङो बे माइ माइरंफोरखौ जेरै जोसा ओ ओ मा मा ओ मा होनो बेखौ जेरै ओ आसुमाइ आसु खौ जेरै जोंङो आसु माइखौ जेरै माइ आस माइखौ जेरै जोंङो देनानैज ओ जेरै जोंङो माइरं जेरै माइनिफ्राय माइरं दिहुननो माइनिफ्राय माइरं दिहुननानै जोंङो मेसिनफोराव सौनानै आरो जोंङो बे माइरंखौ ओ जुमायबो संजायो जे रै जोंङो ओ आसु माइरंनि जेरै जोङो फिसिनाय फिसिनानै दोननाय जुमाय जों बेखौ बोसोर बोसोर लोंजा यो आरो जेरै जोंङो बेखौ बया बयाम मोजांफोराव जोंङो जेरै जेरै जोंङो फिसिनानै दोननाय
ओ नोंथां थारैनो औ
बा जों बांसिनानो बेखौ ओ ओ जुमायखौ बांसिनानो जों बर'फोरा बांसिनानो लोंनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बेखौ गोबां रोखोमनि‌ ओ जुमायफोरबो बानाय जायो आरो सेरेप फोरबो सावजायो आरो जेरै जों आसु माइरंनि जेरै माइरंखौ आरो बुंनो थाङो जेरै जोंङो थालिर थालिरखौबो जोंङो दैज्लां बोथोराव गोबाङानो जायो जे थालिर थालिर ओ जेरै थालिर थालिर मैगं जाग्रा थालिर होना जों बेखौ सिप्सफोरबो बानायजायो आरो जेरै जोंङो मैगंबो संनानै जाजायो।
औ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा बाहायबा एसे फोरमायनानै हो जेरै जों दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो
दैज्लां बोथोराव जोंङो जोगोनारबो गायनाय जायो।
औ नंखौ थारैनो जोगोनारबो गाययो
खुमब्रा थाइसुम
औ नंगौ थाइबेंफोरखौबो गायनाय जायो।
औ
औ आरो आरो जोंङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां मा होनो बेखौ जेरै जोंङो मैथा सिख सिख्ला होननानै बुङोना जेरै जों बे मैथा सिख्लाखौ जेरै ओ बेखौ जों जोंङो बांसिनानो जोंङो ओ ना खांख्रायजों बांसिन जानाय जायो दैज्लां बोथोराव नंङा होमबा नोंथां गोलोम बोथोरजों जों दा दाथ' गोलोम बोथोरबो आरो जेरै दैज्लां बोथोरबो जों उन्दैनि गेजेराव जोङो बे मैथा सिख्लाखौ बांसिन खथनो ना आरो खांख्राइजों जानाय जायो।
औ नोंथां
औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला फथल जिंखा जिंखाखौबो जों नाजों जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो जेरै पथल जिंखा भिन्दि ओ बानलु बानलुफोरखौबो जोंङो आबाद मावनाय जायो आरो
औ नोंथां थारैनो
बानलु राजा होननानै बुंनाय जायो जों बेफोरखौ बांसिन बसिनानै गायनाय जायो आरो जेरै जोङो खुमब्राफोरखौ जों हांसो बेदरजों जों बर'फोरा बांसिननानै जायो आरोोना नोंथां नोंथाङाबो जाफेरबायनाा नोंथां
औ जाफेरबाय नोंथां नथसै नोंथ
नाय मोननायबाय नोंथांजोंनि उनाव सावरायफिनगोना आसा थाबाय नोंथां औ नोंथांथारैनो दे बिदिब्ला